थां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ होनबा जों दिनै ओ सोलोंथाइनि बागै सावरायनोसै ना?
नंगौ नोंथां सावराय जागोन।
औ। ओ दाथ' जोंना माने ओ दानि दिनावथ' सोलोंथाइया बिराद माने गासैयावबो सिगां जानानै दङ ना। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो औ स सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो माने ओ जोंनि माबा गियानखौहाय फेहेरनो हायो माने गियान मोननो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों आरो दानि मुगायाथ' बादायलायनायनि मुगा जाबाय माने ओ सोलोंथाइ गैयाबानो माने जेबो राहा यि बायदि आरोना दानि दिनाव दा नोंथाङा मा साननो मा बुंनो सानो बिनि सोमोन्दै माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै?
नंगौ नोंथाङा बुंनाया थार बे सोलोंथाइया आ दास सा दा जोंनिया जोबोद गोनां बे सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो ओ बे ओ दावगानाय मुगायाव जोङो दावगालांफानो हानाय नङा आरो सोलों थाइनि गेजेरजोंसो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो ओ गियान खौ जोङो बुथुमना लानो हायो।
औ नंगौ
बे सोलोंथाइ बुङोबा जोङो उन्दै समनिफायनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो नांगौ होननानै सानो मानोना जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बैफोर सोलोंथाइफोरखौ लाबोबासो जोङो आ बेजों देरनायजों लोगोसे जोङो आरोबाव आ गुबुन गुबुन जों सोलोंथाइ लानो हायो नोंथाङा आ बुंनो हागोन ना जोङो सोलोंथाइ होनोबाद थ' जोंनिया गोबां बिद थिङाव जोङो सोलों थाइ लानो हायो नोंथाङा मा बिद सोलोंथाइ लानायखौ साबसिन जायो होननानै सानो
आंथ' फरायनाय बे बिथिङावहाय माने सिगांनो ला लानो माने लाजानो लुबैयो माने सोलोंथाइनि बिथिङाव आरो नोंथाङा माबायदि सोंदों माने सोलोंथाइनि बिथिङाव सोंदोंना सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव मा?
औ सोलो औ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव माबायदि जोङो आरोब बाव गावनि सोलोंथाइ लानायजों जोङो गावनि जि ओ रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जोङो मा मायाव जोङो माबोरै बाहायनो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ सोलोंथाइ लानायनि उनावथ' जों थ' जुदि ओ जेन'बा बा एग्रिकालसाराव लायोबा माने ओ मा होनांगौ आबाद मावनायनि सायाव जुदि जोङो सोलोंथाइ लायोब बा आ माने आबादखौ माबायदि मावनांगौ माने जोंनि थांनानै थानाय थासान्दियावथ' जोंनो आबादनि गोनांथि जेब्लायबोथ' आबादा जोंनो माने आबाद नङाबानो माने माइफोर बिदि जानाय लोंनाय नङाबानोथ' जोङो सलिनो हायाना ओमफ्रायहायो जुदि नों ङो ओ आबाद मावनायनि सायावहाय जुदि नोङो फरायदोंबा बेखौहाय नोङो माने आबाद मावनायनि सायावहाय माने नोङो आबाद मावनानै बेखौहाय बाहायनो हायो आरोना जेन'बा आबादखौथ' ओरैनो मावो खिन्थु आबादखौ माबायदि मावोबा माबोरै मावोबा साबसिनैहाय ओ ओ माने आबादखौ फेदेरनो हायो माने साबसिनै फिथाइ मोनो बिदि ओ जि मावोबा माने आबाद मावबाबोथ' एम्फौजों एम्फौ जायो माब्लाबा आरो एम्फौ जानाय जानाय सम माव मा बाहाय नांगौ मा रासायनारिक मुवाफोर बाहाय नांगौ ओमफ्रायहायो जेनबा आं अबे ब बोथोरावहाय अबे माबाखौहाय आबादखौहाय गायोबा मोजां जायो बिनि स सोमोन्दैहाय माने मोनथिनो हायो आरोना माने बाहायनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जुदि नोङो आबाद आबादनि सायावहाय जुदि नोङो फरायसङोबा आरोना।
नंगौ नोंथां थारैनो जोङो सोलोंथाइ बुङोबा जोंनिया जोङो गिबियावनो फरायसालियाव जोङो जि उन्दै समाव जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो हायो । आरो बै ओ उन्दै समाव सोलोंथाइ लानाय समाव जोंखौ हेफाजाब महरै जोङो फोरोंगिरिखौ बे सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होयो होननानै होयो आरो जोङो न'खराव बो जोङो बेफोरखौ बिमा बिफा एबा गेदेरनिफ्राय सो थाय लानो हायो।
नोंगौ।
आरो बे सोलोंथाइ जोङो लानायनि उनाव जोङो ओ गोबां खौनो खोनानो मोनो जोङो आर्टस आरो साइन्स थाखोआव फरायनायखौ नोंथाङा बे आर्टस आरो साइन्सनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा।
आंनि बायथ' माने आर्टस लाबाबो साइन्स लाबाबो माने गावबा गाव आर्टसनिया आर्टसनि थाखाय माने आर्टसनि थाखाय गावनि मावनांगौनि माने जेन'बा आर्टस लानानै नों मा मावहैनो नोंनि थांखि माने नों मा लाहैगोन मा जाहैगोन गोन उनाव बिनि थाखाय जुदि नोङो मोजाङैहाय जुदि साननानै फरायखादोंबा बे बेयो नोंनि थाखाय थिग जुदि नोङो साइन्स लानानै जुदि माबा जेन'बा ओ आं बिदि बिदि जाहैगोन जेन'बा मानसि गिदिर जाहैगोन होननानै नों सानदोंबा ओ साइन्सनिफ्रायबो हायो आरोना बे नङााखि साइन्स लाबाल' जे ओ मानसि गेदेर जाहैगोन आर्टस लाबा आर्टस लाबा माने ओ एफाराब माबा गैया होननानै सानोना सोरबा सोरबा भेलु गैया होननानै । खिन्थु बिदि नङा आरोना आंनि बायदिबा आरो। माने आर्टस आरो साइन्स माने गावबा गाव आयदायावहाय माने गावब गाव जायगानि थाखाय माने थिगखा आरोना। नों नों जेरावहाय थांनो माने नोंनि थांखिया मा बे सिमेन
नंगौ नंगौ नोंथां जोङो साइन्स लाबाथाय जोङो गोबांखौनो डक्टर सोरबा बा इन्जिनियार जानो गोसो जानायफोरा साइन्स लानायखौ नुनो मोनो आरो आर्टस आवबो जोङो आर्टस लानानैबो गावनि जिउखौ जोङो खुंलांनो हायो। जोङो आर्टस लानायजों जोङो गेदेर गोलाव जेनेबा बुंनो थाङोब्ला आ आइ एस आइ पि एस बायदिसिनाफोरनि आनजाद खौ होनानै जोङो उनथ्रि सारनानै ओ जोङो गावनो अफिसार जानो हायो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
औ जोङो बेबायदिनो कमार्स लानानैबो जोङो ओ फालांगिरि खालामनायाव बै कमार्स आ आयदाया जोबोद मदद होयो
नंगौ
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि ओ फरायसालिफोर दङ नामा आरो दङबा माबायदि बेफोरखौ फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि जायगायावथ' दङ ओ मुलुग सोलों सोलोंसालिबो दङ ओमफ्रायहायो ओरैनो ओ कलेज दङ आरो स्कुल बेफोरथ' दङ।
थिगानो आरो नोङो मा रोखोमनि लानो माने गासिबो ओ आयदायावनो नोङो मोनजोबगोन आरोना बिदि माने जों निथिंजाय हायो आरो नों जेखौ लानो गोसो नों नोंनि गोसोबायदि जोंनिथिं मोनजोबगोन आरोना बिदि माने आंखाल गैया आरो आं बिदि बिदि ला लानो मोन नाथाय बेहाय गैया बिदि जाया आरोना जोंनिथिं माने नोंनि गोसो नों माखौ लायो नोंनि गोसोबायदि लानो हागोन आरो ना आर्टसबाबो लानो हागोन साइन्सबाबो लानो हागोन ओमफ्रायहायो ओ कमार्सबाबो लानो हागोन आरो
नंगौ नोंथां नोंथां ओ नोंथां औ नों थाङा बुंनो हागोन ना जोंनिया फोरोंगिरि सासे जानोबाथाय माबायदि जोङो ओ मा फोरों मा फरायनानै जोङो फोरोंगिरि सासे जानो हायो बेनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
फोरोंगिरि माने ओ लवाराव ना हायार माने
जायखि जाया
अ जायखि जाया अ जायखिया जे जायखिया जाथ' नोङो ओरैनो उम डिग्रि डिग्रि फोजोबबानो जागोन बिनि उनावहाय डि एल एड बि एड बिदि खालामनानैहाय माने नोङो आराम फोरोंगिरि जाहैनो हागोन आरो ना
औ नंगौ नोंथां
ओं
बिदिब्ला नोंथाङा औ बुंनायसै नोंथां
औ आं बेखौनो बुंनो सानदों माने फरायनाय माने जों फरायो ना माने सोलोंथाइ लायो सोलोंथाइ लानाय आरो मावनायजों एसेबाबो फाराग थायो आरोना नों फरायनानै जे मोनदों नोङो बेखौहाय बाहायाबा माने नोंनावहाय गियाना एसे माने थोआ थोआ जायो आरो ना जुदि नों बेखौ हाय बाहायोबा नों जे रोंदों बेखौ बाहायोबा माने एक्सपिरियेन्स जाबायनालाय ओमफाय बि नोंनि थाखाय मोजां आरोना माने साबसिनै माने ओ रोंसिननाय बायदि जायो आरोना बेखायनो फरायनानै ओरैनो थानो नाङा आंनि बायदिबा माने बाहायनो रोंनांगौ आरोना
नंगौ नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों
उम
बिदिब्ला नोंथाङा ओ फोरोंगिरि जानायनि सायाव एसे फोरमायबाय बेनि बेखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो ओ नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलफोराव फोरोंगिरि सासे जानायाव ओ फोरोंगिरिया फरायसालियाव माबायसा जानांगौनि एनि बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
उम दानि दिनावथ' बिदि जाबोबाय माने ओ जे जोंनियाव हाय ओ रुलसफोर फैबाय ना माने फोरोंगिरि जानोबा माने गथ'फोरखौ बुनो मोना आरो गथ'फोरखौहाय माने गोरा रावै बुंनो मोना बिदि माने आखाय होनो मोना बिदि जाबाय आरो ना माने दायो थ' फोरोंगिरि जानोबा दानि उनाव दानि बोथोरावहाय बिराद गथ'फ्राबो ओ मा होननांगौ बिदिखौहाय अख्रा जालांबाय आरोना बिसोरखौहाय हाज हाजार नोङो राय माने बिस सोरो गिनायावनो फैला माने माने नोङो मोजाङै अन्नाय रावैहाय बुंबासो बिसोरो लानो नागिरसै आरो बिदिसोसै थ' आं सानो फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ नायनानै फोरोंनो थाखाय मोजाङै माने ओ मा होननांगौ जाखो गथ'फ्रा जेरैबायदि गथ'फ्रा माबायदि बेखौ नायनानै माने फोरोंनो नाजानांगौ आरोना। आरो जे गाव गियान मोनदों बेखौहाय होनांगौ आरोना
नंगौ दे बिदिब्ला ला नोंथां उम समाबो जाबाय जोंनिया औ नंगौ नोंथां ओ। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सानो आंबो दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया औ नोंथां।